हेलौ
औ हेल'
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों
अ नोंथाङा दा फ्रि नामा?
औ नोंथां औ फ्रियैनो दं।
अ बिदिब्ला जों दा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथांजों?
औ नोंथां हागोन दे
अ बिदिब्ला जोङो नारजिजों अमा बे बर'नि मोनसे जोबोद गोथाव ओंख्रि बे टपिक बेनि सायाव ओ सावरायनोसै नामा?
थां दे।
द अ बिदिब्ला नोंथाङा बे बर'नि नार्जि अमा ओंख्रिनि सोमोन्दै मा मा मिथियो?
नोंथां जेनेबा बे नारजि अमा नारजिजों अमाजों ओंख्रियाथ' जेनेबा जोंनि बर'नि मोनसे आं
औ औ।
औ ज जेनेबा नारजि ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोङो गिनो जेनेबा फाथो होनाय जायोना जोङो नोंथां।
औ।
बिदिनो
नोंथांनि आव'सआ मोजां क्लियार फैयाखै।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनाबाय दे।
जोङो नारजि एबा फाथो बिलाइखौ जोङो फोराननानै लाग्रोनो जायो। नङा होनबा नोथां
औ औ
औ जोङो फाथो बिलाइखौ फोरानखांनायनि उनाव जोङो बेखौ गोबाव समसिमहालागै जानो थाखाय जोङो बेखौ थिनानै दोननाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंगौ
औ जोङो फाथो बिलाइ राननायखौ जोङो बस्थायाव सोनानै जेनेबा गोदोनि समावथ' जोङो बस्थायाव सोनानै ओ माइ बाख्रियाव दोननाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ औ औ।
औ। जोङो बे फाथो राननाय एबा नारजिखौ जोङो गोबाव समसिम एबा थिनानै जाग्रा मोनसे मैगं हिसाबै जों मिथिनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ जोङो नारजि ओंख्रि जानो थाखाय जोङो। बे नारजिखौ जेनेबा फाथो बिलाइ राननाय बा नारजिखौ जोङो नारजि गोरानखौ गिबियावनो जोङो गाबोन बायदियाव जागोनब्ला जेनेबा दैनि बायदियावनो जोङो बेखौ हरावनो सोमनानै दोननाय जाग्रोयो नोंथां
माने गनि थाखाय आरोना
औ औ हरावनो सोमना दोनखायोब्ला जेनेबा ओंख्रि सङोब्ला बियो थाब रुइनायनि आरोना नों
औ औ।
औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ हरसेनि थाखाय सोमना दोननानै फुङाव जेनेब्ला फुं समाव थाङोब्लाथ' जोङो बेखौ ओ जेनेबा सि सिखारनानैनो जोङो बेखौ दै सर'नायनि थाखाय जेनेबा मोजाङै सेरनानै जोङो खेरखायाव दोननाय जायो आरोना नोंथां
औ औ
औ बिब्दिनो जोङो बेखौ खारैजों एबा खारदैजों रुग्रोना लानाय जायो आरोना नोंथां गिबियावनो
औ औ ओरैनो बेयाव मा मानि खारैखौ बाहायनाय जायो
औ जोङो बेहाय खारै हिसाबै जोङो जेनेबा मोदोमफुल दंफांनि खारै मोननो हायो जोङो नारेंखल बिगुरनि खारैबो मोननो हायो लोगोसे थालिर आथिया दंफांनि खारै आरो सबाइ हारिनि मोनसे दंफां जेनेबा सबायाइ हारिनि सबायाइ मैगं हारिनि मोनसे एसे लाइफां दङ नङा होमबा नोंथां
औ औ दङ
जोङो बै सबाइ हानि सबाय बुंनाय जायो आरो बेखौ जोङो हानि सबाइखौ मारा होखांनायनि उनाव जोङो बे सबायनि दंफांफोरखौ जों जेब्ला सावनानै जों औ दै मोननो हायो आरोना नोंथां औ बेनिफ्राय जोङो नारजियाव अमा बेदर होफानो थाखाय जोङो गिबियावनो हाथाय बाजारनिफ्राय अमा बेदरखौ लाबोनानै जोङो बेखौ साखोन सिखोनै सोनानै खालामनानै साफा खालामखांनायनि उनाव जों बेखौ अरदाबाव अर जरायनानै साराय होनानै बेयाव थाव सेरनानै सामब्राम बानलु मस्ला मस्लि होनानै जोङो बेखौ बेहाय जेनेबा जोङो गिबियावनो अमा बेदरखौ एवनानै लाग्रोनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ
औ बेनिफ्राय जोङो नारजिखौबो गोदौ होबाय थानाय जायो बेलेग फारसेथिं नङा होमबा नोंथां औ बेनिफ्राय जोङो जेब्ला नारजिखौ नारजिया गोदौनाया जायो जायो अब्ला जों बेखौ साग्लिनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ माने गेबलि होनो थाखाय आरोना
औ गेब्लेहोनो थाखाय जोङो साननाय जायो आरो ना जोङो बेखौ बेखौ जोङो सागंजों सानाय जायो आरोना नोंथां जोङो सागंखौ जेनेबा गोदोनि समनिफ्रायनो जोङो औवाजोंबो बानायनाय जायो लोगोसे बै मैना दंफां मैना दंफांनि दालाइखौबो जोङो जेनेबा दालइायावथ' सु थायोना नोंथां बेखौ जोङो सागं महरै बानायनानै लानाय जायो आरो नोंथां बेजोंनो जोङो सानाय जायो आरोना
औ
औ बेनिफ्राय जोङो बे नारजि रुनायखौ मोजाङै सारनानै जेब्ला नारजि रुनाया नारजि रुनायखौ सानायाव जेब्ला मोजाङै गेब्लेयो अब्ला जोङो बेखौ रुसेबो गोदौ होखांनायनि उनाव जोङो बे अमा बेदर एवना लानायखौ जोङो बे ओं खौ होसननानै लानाय जायो आरोना नोंथां
औ
औ बेनिफ्राय जोङो खौ होसनखांनायनि उनाव दसे बिब्दिनो ग्लब ग्लब गोदौ होनाय जायो आरो लोगोसेनो बिदि ग्लब ग्लब गोदौखां जेब्ला नांगौ जखानि जबो अब्ला बै समाव जोङो संख्रि साखिनानै बानलु संख्रि साखिनानै जोङो ओंख्रिखौ खांनाय जायो आरोना नोंथां औ बिब्दिब्ला नोंथाङाबो नार्जि जि अमानि बागै नोंथांनि मोनदांथिजों फोरमायथिना होनो हागोन नामा नोंथां?
आंनि मोनदांथिनायाबो बेनो
औ
औ
औ औ
औ
दाथ' जोंना बे नारजि अमा ओंख्रिया जोंना जि आइ टेक जुग्राफिकेल माने इन्डिजिनियासआवबो थिखो जाबाय बायदि मोनदों आङो।
औ औ औ
नोंथाङा दानि जिबायदि फोरमायलांदों
औ
बेबायदिनो जोङो बे आं नोंथांनि बुंनायफोरखौ माने फारसेनिफ्राय खोनासंजोबदों नों नोंथांनि जा बुंनाय मारै मारै मारै सम सङो बेबायदिनो माने संनाय जायो आरो आंनि मोन्दांथियाबो बेनो आदसा नोंथांनाव आं मोननैसो सोंथि सोंबावनाय जाय बे खारै दहाय मारै मारै बानाय बेखौबो नोंथा फोरमायलांदों बे नारजि ओं ख्रियाव मा मा दंफांनि एबा मा बिफांनिफ्राय बानायनाय खारैखौ होयोब्ला गोथावसिन जायो?
नोंथां बेखौथ' आं मिथिला नोंथाङा बेखौ मिथियोब्ला नोंथाङा फोरमायना होदो
औ आं बेयाव आंनि मिथिनाय होन बायदिब्ला थालिर आथियानि फ्राय बानायनाय खारैया नारजि अमा ओंख्रियाव बयनिफ्राय साबसिन होननानै आङो मिथिनो मोनो।
अ ओ
मानो बे थालिर आथियाजों बानायनाय खारै नारजि ओंख्रियाव बाहायनाय जायो आरो बेखौ आं मिथियो आरो नारजियाव जेनेबा अमा बेदर होयो नालाय अमा बेदराबो ओ मोदोम मोदोमखौ होआ होननानै मिथिनायथि मोनथियो आरो माने इयाव लिमोननो थाखाय माने नारजि ओंख्रिया गोथाव जायोब्ला माने लिमोन लिमोनलायनाय जानांगौ अब्लासो गोथाव जायो। बेनिखायनो जों बेयाव मेजेमखौ होनाय जायो आरोना नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? हेल' नोंथाङा लाइनाव दंना हेलौ। नोंथाङा लाइनाव दंना? हेल' नोंथाङा लाइनाव दंना हेलौ? नोंथाङा लाइनाव दंना हेलौ? जुदि नोंथाङा आंनि बाथ्राखौ खोनादोंब्ला। ओ जोंना समाबो जानो हमबाय। नोंथांजों रायलायनायनो मोननानै आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। नोंथांनि जि मोनदांथि। आंनि सोंनाय